हेलौ' नोंथां
हेलौ
औ औ खोनादों
नोंथाङा दायो ओरैनो दङ ना?
औ दङ नोंथां।
औ नोंथांजों दा आं दान्दिसे सम मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हायोब्ला हागोन ना नोंथाङा? औ। दा जोङो ओ टपिकखौ लानाय जागोन दाव बायनाय माने दानि जुगावथ' जों ओ गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो ओ बा थांनाय जायो दा बिनिस औ दा बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे दावबायनायनि सोमोन्दै फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ दावबायनाय होनना बुङो ब्लाथ' जोंहा दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार मोनसे बाहागो
औ नंगौ।
गोबां बाथ्रा मोनथियै बाथ्रा मोनथिना मोनो नुनो मोनै ओ नु थाय नुनो मोनो बिनि थाखायनो जों दावबायनाया जोबोर गोनांथार ओं जोङो दावबायनो थाङोब्लाथाय ओ गुबुन मोनसे हादोराव गुबुन मोनसे हादोरनि थानाय जानाय बा बिसोरनि कालचार बेफोरखौ जोङो मोनथिनानै मोनो नालाय बेनि थाखायनो जोङो दावबायनाय जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार आरो ओ आथिखालाव थ' जोङो नुनो मोनदों मा फरायसालि फरायसालिमाफोरावबो दावबायनो जोबोद लानानै थाङो। बेयोहाय बेखौ साननानै नायोब्ला जों मिथिना मोनोदि जोङो दावबायनो ओरैनो फरायसालियाव थांनानै फरायनायजोंल' ओ फरायनाया माने ओ कमप्लिट जाया आरो औ बेखौ जोङो मिथिनानै मोन बे जों दावबायना थाङोब्ला जों जोंहा गोसोआबो स्रां जायो जोंनियाव टेनसनफोर थानायफोराबो खारो बिदिनो बिनि थाखाय खायनो जोंखौ स्कुल कलेजफोरावहाय दा सान्दि बिब्दि लांनाय आं ओ नुनो मोनो आरो ना बिब्दिनो ओ बिब दिनो दावबायनो थाङोब्ला जे बै मिथ दावबायनो थांनाय जायगायावहाय बे मिथिंगानि ओ महर मुस्रि बा बिनि मिथिंगायाव थानाय गोबां जिब जुनार बा ओ गोबां ओ गोदोनि जानानै थालां थाल थांनाय ओ दावहा फोरनि नेत बिदिनो खामफा माय मेबि बिब्दि नुनो मोनो नालाय औ मुसुगा-मुसुखाफोर जों बे फोरखौबो नुनो था थांनो हायो बिब्दिनो जोङो दावबायना फैखांनानैबो फरायसालि एबा फरायसालिमाफोरनि ओ फोरोंगि-फो फोरोंगिरिफोराहाय दावबायनो थांनानै मा नुबोखो बा मा सोलोंनानै फैखो बेफोरनि बागैबो जोंखौ माने लिरनानै गावसोरनो गथायनो होयो आरो
नंगौ नंगौ
बेयावबो जोंहा गोबां गियान मोननो हायो बा गोबां सोलोंथाइ मोननो हायो बिनिफ्राय जोंहा ओ गोदान बोसोरफोरावबोहाय दावबायनो थाङो ओ जमा-जमा दावबायनो थाङो दाबसे जायगायाव बिदिनो जमा जमा रंजाहैयो आरो बै जायगानि ओ मिथिंगाफोरखौ नुनानै जोंनि गोसोआबो गोब-गोबां गोजोननाय मोनो आरो जोङो गोब बां नुफेरै बा ओ खोनाफेरै गोबां खोथा बाथ्राबो मोनथियो बा नुबुयोबो जोङो बेनि थाखायनो दावबायनो जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार आरो।
नंगौ।
औ नोंथाङाबो ओ दावबायनो मोजां मोनो नामा नोंथां?
औ। मोजां मोनो। दावबायनो मोजां मोनो नंगौ। ओ ओरैनो दावबायनाय होनोब्ला जोङो जोंबो दावबायनो थांबाय सिगांफ्राव माने जेनेबा खाथि खाला बिदिनो जायगाफोर जेरै ओमफ्राय जायगा बुङोब्ला ओरै भैरब कुन्द' थांबाय आरो तेजपुर थांबाय ओरै तेजपुर होनोब्लाथ' तेजपुरनि जोङो माबायाव बेरायदोंमोन बेवहाय दावबायदोंमोन मोनसे माने पार्क दङ बेवहा चित्रले खा ओ चित्रलेखा पार्क आरो मोनसेया अग्निगर पार्क बेफोराव जोङो दावबायदों दा बेफोरावहाय गोबां गोदोनि माने राजा बान राजानि बायखोन्दा बिदिनो खाम्फागों औ नेरसो-नेरसोनफोर नुनो मोनो। बिदिनो अन्थाइ खाम्फाफोरजों दानानै दोनजानाय माखासे गोदोनि दावहा नांनाय बिदिनो फुजा खालामनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ थारैनो नंगौ।
औ आरो बेजों लोगोसे बिनि सोरगिदिं माने बेयो ओ बे अग्निगरा माने हाजो बायदिसो जायगा आरोना। हाजो ओरै गोजौ माने गाखोनांगौ। ओमफ्राय बेयावहा बिदिनो बिनिफ्राय आरो समायना जोङो बे ब्रह्मपुत्र दैखौबो मोजाङैनो नुहुरनाय जायो बेनिफ्राय एकदम खाथि सेरजोंनो बोहैलांङो दा बिदिनो बेनिफ्राय बेयाव गोबां समायना रमायना बिबारफोरबो गायनानै साजायनानै दोननायखौ नुनो मोनो। नोंथां दा औ बेनिफ्राय दा बे माबायाव अगनिगराव बेखौ नुयो आरोना बिनि फ्राय आरो चित्रलेखा पार्क पार्कआवहाय जोङो बेयावहाय माने बिदिनो जिरायग्रा बायदिसिना जायगाफोर दङ बेनिफ्राय बिबारफोरजों साजायनानै दोननाय दङ आरो सोरगिदिं फुख्रिफोरजों बुंफबनाय फख्रियाव बेनिफ्राय नाव फिसा फिसा बिदिनो ओ दङ आरोना नुनो मोनो गाखोनानै माने- ओ बेवहाय गाखोनानै इन्जय खालामनो हायो आरोना। बिदि नुथायफोरखौ नुनो मोनो। ओ। दा ओ। इदिनो आरो मोनसे भैरबकुन्द' होनो बे भैरबकुन्द'आवबो बिदिनो समायना रमायना मिथिंगानि नुथायफोरजों साग्लोबसारनानै थानाय बेखौ नुनानै। जोबोद गोजोननाय मोनो। ओद ओ भुटान हाजोनिफ्राय। बोहैबोनाय बे। दैया जोबोद मोजां। अन्थाइजों स्रायै स्रायै दै बोहैबोनाय जोबोद गुसु मोजां मोनो आरो थांनानै। गोजोननाय मोनो। आरोे दा बे बेलायाव नोंथाङा ओ मा मा जायगायाव दावबायहैखो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा नों दावबायहैनाय जायगानि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां ओ नोंथ। बिथाङा दानिसो बुंलांनाय बायदि। बै जायबो जायगायावबो आंनो थांफेरबाय आंबो। थांफेरबाय बे जायगायावबो आंबो ओ गोबां बिब्दिनो न। गथाय नुनानै फैबाय ओ। बिदिनो आङो। थांनायाथ' गोबां बि। बिदिनो थांनाय जाया मानो होनबा ओ। टाइमफोराबो मिलाया नालाय। बिनि थाखाय बि। बिदिनो थांनाय जाया बेनिफ्राय ओ जोंनि दा बे खाथि खाला। नखराव थानाय ओ। पाहारफोराव बा हा। उम।
हाजो।
पार्कफोराव औ बेफोरावहनो जोङो थाङो आरो। दसे द' नै था। थांनानै जोङो बेफोरावबो। गोबां माने ओ मानसिफोर फैयो गोबां बेफोर मानसिफोरनिफ्राय गोबां मोनथिनो मोननि खोथा मोनथियो बिसोरजों राय। फायनानै गोसोखौ जोबोर। गोजोननाय मोनो आरो। आरो। औ बिनिफ्राय बिसोरो गोजान गोजान माने ओनसोलनिफ्राय दावबायनो। फैयो बिसोरबो जि ओ बिसोरबो। जोंनि जायगायावहाय दावबायफैनानै जोबोर गोजोननाय मोनो। होननानै बिसोरबो जोंनि सिगाङाव। बुङो आरो। बिब्दिनो दावबायनाय। दावबायनायावथ' जों गोबां ओ बिबदिनो गोजान दावबायनोबा जोंहा गोबां रां रुब रुफानि गोनांथि जायो औ बे रां रुफानि। रां रुफा गैयाब्लाथ' रावबो बिबदिनो दावबायनोथ। थांनो हाया नालाय बिनि थाखायनो औ।
ओम।
जोंङो बेफोर खाथि खालानि ओनसोलावनोहाय जोंङो दावबायो आरो बिब्दिनो जोंङो दैमब पाहारफोरावहाय बिब्दिनो दैमाफोर थायोब्ला जों बेफोराव थाङो। दाथ' गरम बोथोर जाब नङा होमबा बेयावहा ओब मानसिफोरा गोबां दुगैनो थांनाय बा बेयावहाय बिब्दिनो खाना जानो थांनाय बा लावखार ओंखाम जानो थांनाय जोंङो नुनो मोनो।
नोंगौ।
बिबदिनो जोंङो गोबां नु थाय नुनो मोनो आरो खाथि खाला नि बे ओनसोलफोरावबो।
औ नंगौ दा बेद दावबायनाय होनोब्ला दावबायनायाव जों दावबायनो माने गोजान जायगायाव थांनो गोनां जायोब्लाथ' जोंङो गोबां रां रुफानि गोनां जाहैबाय फारसेथिं ओ ओ मोजां गाननाय जोमनायनिबो गोनांथि जानानै फैबाय। फारसिथिं जानाय लोंनायनि न इफोरखौ ला औ फारसेनिफ्रायनो जों जगार खालामनानै लांनो गोनां जायो दा इसे एनै रां रुफा जों माने जाहैया आरो गोजान जायग बिगायाव थांनो जायोब्ला औ। आरो फारसिथिं देहानिबो माखासे प्रब्लेमफोर थायो दा बिफोरखौबो जोंङो जोथोन लानांगौ जायो गोजान जायगायाव थाङोंब्ला।
औ
औ दा नोंथाङा बुंनाय बायदि दहाय माने दावबायोब्ला जों जोबोद माने मोजां बे गुबुन जायगानि बिसिनि कालसार बिसिनि रायलायनाय बिसिनि सोलिनाय जानाय लोंनाय फारसे निफ्रायनो जोङो नुबोनानै माने गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो बिसोरनि आलासि सोंनाय बेफोरखौ नुयोब्ला गोसोआव गोजोननाय मोनो।
औ दाथ' जोंहा ओ ससियेल मिडियानि जु ग बेवहाय जोङो दावबायनो थाङाब्लाबो जोङो बेवहायनो नायनो हायो गासैबो जायगाफोरखौ मोनथिनाबो मोनो बिनि थाखायनो जोङो ओ गोबां दावबायनो थाङाब्लाबो गुबुन मोनसे जायगानि बागै जोङो सबखौबो मोनथियो होननानैनो साननानै लानो हायो आरो
नंगौ नों थाङाब्लाबो माने नुनानैनो थांनाय बायदि मोननानै लायो आरोना
औ नंगौ औ औ बेनिफ्राय नोंथाङाहाय ओ दावबायनानै दावबायनो थांबोला न'खरनिजों थाङोना ना लोगोफोरजों थां
अ ओरैनोथ' जोङो न'खर दं हिसाबै जों न'खरनिजोंनो थांनाय जायो माने स्कुलनि गथ'फोरजों जमा होयै थांनाय जादोंमोन आरो नों थां बेयावहा दावबायहैनायाव
माने न'खरनि सुबुंफोरजों दावबायनो थाङोब्लाथाय ओ लोगोफोरजों थांनायनिख्रुइ एसे मोजांसिन मानो होनब्ला नखरनि मानसि फोरा जेन'बा लोगोफोर बायदिथ' जाया नङा नालाय बेनि थाखायनो न'खरनिफोरजों थाङोब्लाथाय साब सिन माने गोसोफोरखौबो गोजोन नायेन मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां दा नोंथाङाबो ओब बिबदि ओ न'खरनिजों ओ दावबायनो थाङोब्ला जेनेबा न'खरनिजों थांनाय जायो ना लोगोफोरजों ओरैनो ज' थांनाय जायो।
आंथ' ओ न'खरनिजोंबो थाङो लोगोजोंबो थाङो न'खरनिफोरा सब टाइमावबो जोंनो टाइम होनो हाया नालाय बिसोरा गुबुन खामानिबो थायो बिनि थाखायनो आं लोगोफोरजोंबो थांनाय जा जायो आरो ना औ बिदिब्ला नों नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय जोंनि बे दावबायनाय आयदा नि बागै सावरायलायनायखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै।
औ नोंथां गोजोन्थों।